हेलौ खोनादोंना नोंथाङा? खोनादोंना नोंथां? औ नोंथांनि कल हरनाय जाहोना मामोन?
अ अ आंनि कल हरनायनि जाहोना जाबाय जोङो मोनसे ओ टपिकनि सायाव रायलायनो होननानै नोंथाङा फ्रिबा रायलायनो सानदोंमोन
औ हागोन नोंथां।
औ मा टपिकनि सायाव रायलायनो?
ओ बैसागोनि सायाव लानानै सावरायनो हागोन नोंथां?
बैसागोनि सायाव? औ औ सावरायजागोन नोंथां।
औ अब्ला नोंथाङानो ओ सुरु खालामग्रो बैसागोखौ जों बोरैहाय खुङो बोरैहाय फालियो
औ औ औ ओ बैसागोखौ जों बर'फोरा ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ ओ फालिबोबाय थादों आरो बेयावहाय जोङो ओ माखासे बाहागोआव जोङो राननानै बैसागोखौ जोङो ओ फालियो ओ जेरै ओ गिबियाव जोङो ओ मोसौनि बैसागु बेखौ जोङो ओ फालियो आरो मोसौ बैसागुआ जोंहा जोबनायनि उनावहाय जोङो जि जोंनि ओ सिब बाथौ सिबियारिफोरा बेवहाय जोङो ओ फोरबो जोंहा थायो से बैसागोनि से अक्ट'आवहाय आरो बे फोरबोआ जोबनायनि उनावहाय ओ जोंहा मानसिनि बैसागु होनना जों जायखौ बुङो बा गोदो गोदायनिफ्राय जों फालिबोबाय थानाय
औ।
बे मानसि बैसागुखौ जोङो ओ ओ सप्तासे जोङो जोङो फालियो आरो बेवहाय ओ जोङो ए न'खर न'खर जि बिबायनाय जोंनि ओ गामिनि बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला जयैनो माने रंजानानै न'खर न'खर ओ मागिनाय बे नेमखान्थि गोदो गोदायनिफ्राय बियो जोंहा सोलिबोदों।
औ।
औ ओ
नोंगौ औ नोंथां नोंथां बुंनायाबो सैथोआनो जेनेबा बैसागोखो जोङो बै समनिफ्रायनो बबे समनिफ्राय जोङो फालिबोदों होमबा जों बिनि दिनै थं थारिखखौ होनो हाया नङा होमबा नोंथां? जों बैसागोखौ ओ मोननै बाहागोआव जोङो सिबिनायखौ नुयो गिबि सथानखालि जों मोसौ बैसागो नङा होमबा नोंथां मोसौ बैसागुनियाव जोङो मास सो मानसि बैसागो बेखौ जोङो बैसाग दाननि से अक्ट' खालि जोङो गावबा गाव धोरोमसालियाव थांनानै जोङो गाव गायनि गेदेरखौ खुलुमो आरो बेनिफ्राय उन्दैफोरखौ जोङो बोर लायो । बिदिनो जोंहा बोर होनाय बोर लानाय जायो नङा होमबा नोंथां ।
औ औ
जे गावनि बिमा बिफा गावनि बैसोआव गोदेर बिमायं बिदिनो आदै मादैफोरख खुलुमो नङा होमबा गाव गायनि बिबा बिबाजैफोरखौ थिग बिदिनो जोङो बे थारिखनि थु जोङो से थारिखाव जों फालिनाय जायो । आरो बेनि लोगोसे जोङो ओ जोंहा नै थारिखखालि जोंहा गामिनि गासैबो बोराय बुरै फ्रा ओंखारनानै बर'नि खाम जथा सिफुं सेरजा बेफोरखौ लानानै जोङो बैसागो मोसायो बैसागो मागियो नङा होमबा नों
औ औ औ औ
बिदिनो जोङो स्नि अक्ट'सिम जोङो मोसायो जिदिनो दुइ थारिख थिन थारिखाव जोङो गोजान गोजान एसे गामिनि लांगोना थानाय गामि ओनसोलाव जों मोसाहैयो । आरो बिदिनो जोङो द' आरो स्नि थारिखआव जोबथा खालि जोंहा गामियावनो रंजानाय जायखौ नुयो आरो अ अ बिदि खालामनायखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो जोङो फालिबोबाय थादों आरो दास सिमबो फालिदों आरो बैसागोआनो जोंनि बर'नि बयनिख्रुइबो आंगो फोरबो होमबा बैसागो नङा होमबा नोंथां आरो बेयो जोंनि बर'निनो सेथि फोरबो बिनि उनावसो जोंहा फैगोन जेनेबा खाथ आमथिसुवा खातिसु खाति फोरबो आघोन फोरबो आरो मागो फोरबो बैसागोआ जोंनि मिथ थिंगाजों आरो जोंनि गासैजोंबो लोब्बा गोनां बियो । नङा होमबा नोंथां बैसाग ओ आबादजों सोमोन्दो थानाय आरो बैसागो बोथोराव बोराय बुरि बयबो रंजायो । इदिनो गामि ओनसोलाव जेरबा
एसे एनै रोंदो रो मोसानायजों जौ एसे एनै जौ बिदैखौ लानाय जायो । नङा होमबा नो थां बेथ' गोदोनिफ्रायनो सोलिबुनाय आरो दाबो एसे एनैखौ जोङो बाहायो बर' गोदोनि बायसा जोङो ओ सानफा थोलो बिदि लोंनानै थानायखौ जों बारा नङवा दायो आर
औ औ औ औ आथिखालाव दायो औ आथिखालाव दायो मानो बैसागोखौ हाय जोङो एसे गोदोआव जेरै माने बैसागो होनोब्ला बिराद माने ओ लोङै जायै बिराद रंजानाय बाजानाय बेबायदि बे जों गोदौ नुयोमोन बा औ जोङो माने बैसागो होननाय लोगो लोगो लोंनाय जानायखौ जोङो बांद्राय प्रायरुटि होनाय बायदि जों नुयोमोन नाथाय आथिखालाव जोङो एसे सोलायनानै एसे मदान जोङो मोनसे ओ स्टेट लेभेलाव लाबोनानै मोनसे दिडिसिप्लिन भाबै खुंनायखौ जों दायो नुनो मोनसै
औ नंगौ नोंथां औ जोंनि बे बैसागोआ थिखालाव जौसां लेबेलावबो फैबाय नङा होमबा
फैबाय औ औ।
जे जोङो गेवलां फोथारावबो जों बैसागोखौ रंजायो आथिखालाव। बेफोरो जोंनि ओ समाज जौगानाय आरो समाजनि सोलायनायनि थाखाय बेफोर जादों नङा होमबा नोंथां? औ जोंथ' गोदोनि दिनाव जेनेबा नोंथां नोंथाङा बुंनाय बास्रा जोङो मास मोनसे बैसागोखौ खुङोमोन नङा होनोमबा?
उम उम
जोङो जेनेबा से सप्तायावनो जोङो फिनिस माबा फोजोबो। आरो बिदिनो जोंहा ओ जेरै स्टेट लेभेलाव होनबोला जोंहा बैसागो जेवजा मोसानाय कम्पिटिसन बाद बादायलायनाय थायो नङा होमबा औ आरो गामि ओनसोलावबो दिनै फरायसाफोरखौ लानानै दिनै थुनलाइयारि बादायलायनाय खन्थाइ आवरायनाय फरायनाय लोगोसे गथ'फोरनि खेला दुला बेफोरखौबो जों लानायखौ आथिखाल गोलाव नुयो आरो नोंथां नङा होमबा अब्ला नोंथांमोननि साइदआवहाय बे बैसागोखौ गेवलां फोथाराव बोरैहाय मोसानाय जायो नोंथाङा एसे
औ ओ। जोंनिथिंजाय ओ गेवलां माने फो फोथाराव माने आ गोदोथ' जेनेबा बिदि माबा गैयामोन नालाय बेखौ ओंखायनो माने गेवलां फोथाराव माने बा जेराव माने दंफां दङ दंफां थायोब्ला माने मोजांसिन जायो ओ गोदो गोदोलायनो जेनेबा बिदि माने जौस्रां गैयामोन। आथिखालनि बायदि स्टेज बिदि गैयामोन दा ओंखायनो गोदो माने जेराव माने दंफां बिफां दङ लांदां जायगा बेयावहायनो माने सोरगिदिं जिरायनानै दंफांनि माने सेर सेर मोसानाय रंजानाय बियो जायोमोन आरो। ओ दा बेखौनो माने आथिखालाव जोंनिथिंजायबो माने बेबायदि माने ओ
खुंहोनायखौ नुयो आरो
औ फिल्डआवहाय माने ओ गेवलां फोथारावहाय बेबायदिनो माने खालामो गेजेरावहाय दंफां फांसे जोङो गायनानै बिदिनो सोरगिदिं माने जोंनि ओ मानसिफोरा जिरायनानै ओ बेवहाय माने मोसानायानो जा बायदिसिना माने रोजाबनायानो जा बेफोरखौबो खालामो आरो।
औ नंगौ नोंथां बुंनाया सैथोआनो बेयो जोंनि साइडआवबो आथिखालाव बिदिनो जौस्रां लेभेलाव लोगोसे गेवलां फोथाराव मोसायोब्ला जोङो गामि गामिनिफ्राय जोङो हांख्रायहरो जाय बिथांमोना मोसाखावरि दं बिथां बिथांमोना बे बादायलायनायाव फैयो नङा होमबा नोंथां लोगोसे जाय बिथांमोना बेयाव बादायलायनायाव बाहागो लागोन बिथांमोना बर'नि गाननाय जोमनाय दामनाय दुनाय गासैखौबो खौबो लानानै बिथांमोना बेयाव बाहागो लानांगोन जेरै हिनजावसाफोरा दखना गोमो ब्लाउस गस्ला ब्लाउस गोजा लोगोसे जोयो फास्रानि फालि बेखौ लानांगोन। आरो बिथांमोना गंगना संख आसाननि गाननांगोन। बिथांमोना आरो फथा लानांगोन आरो लोगोसे हौवासाफोराबो गामसा गोथां सला गुफुर बिदिनो फास्रानि फालि बेखौ बिथांमोना जानजियावबा आरो खर'आव खाखानांगौ। नङा होमबा नोंथां आरो लोगोसे से जोङो बर'नि दामनाय देनाय खाम जथा सिफुं सेरजाखौ बिथांमोनहा लाथारनांगोन अब्लासो जोंनि बैसागो हारिमुआव बेरखांगोन आरो औ आरो बेजों जाय लोगोसे जास्ट बिथांमोनहा माने बिजिरगिरि बि बिथांमोनहा फार्स्ट सेकेण्ड थार्दखौ बिथांमोना सेलेकसन खालामगोन आरो। आरो प्राइज प्राइज मोननायफोरा बिदिनो पसिस हाजार फनद्र' हाजार दस हाजार बिदिनो सेलेकसन खालामनानै जाय अर्गेनाइजार बिथांमोना औ औ बेखौ केपासिटियाव बेखौ खुंगिरिफोरा गथायना होगोन आर बिथांमोननो औ बिदि
थारैनो माने जोबोद औ औ नंगौ नंगौ नंगौ थारैनो माने जोबोद एसे माने एंगार हायै माने बेयो जोंनि मोनसे एसे माबा आरो बर'फोरनि
औ आरो नोंथांमोननि साइदावहाय बै ओ नोंथांमोननि साइदावहाय बेयो गोखा गोखै जानाया आथिखालाव दोङो ना
दाबो दङ जोंनिथिं माने जाय दाबो दङ माने बेखौहाय माने ओ साफ्रोमबो माने न'खरा माने जायो आरो माने गोखा गो खैखौलायनो माने जायोब्ला बै समनि माने आबै आबौमोननि फोथायनाय जे माने जौसे से माने एकस' एक बिता माने जि गोखा गोखै जोंनि हाग्रा बंग्रा ओ बे फोरखौ माने खानानै बैसागो माने जि मोसौ थुसिनाय जि सानावहाय मोसौ थुसिखांनानै माने बेखौ जायो आरो बेखौ जायोब्लालायनो माने जि माने बेमार आजार जानाय ओ बेफोरलायनो माने माने हामो बेखौ माने फोथायोमोन आरो फोथायबोदों आरो दा ओंखाय दाबो जोंनि थिं बेखौ गाराखै दाबो दङ दाबो जायो
नंगौ जों जों बेफोरखौथ' जों बावगारनो हाया नङा होमबा जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो बेफोरो जोंनि आबै आबौमोननिफ्रायनो जोङो ओ सोलोंबोनाय आरो जों दिनैबो नुफेरबाय थादों दों आरो जों दिनैबो फालिलांबाय थायो नङा होमबा नोंथां अब्ला नोंथां जोंहा समाबो बोलावबाय जोंनि सावरायनांगौखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा
औ औ जों औ जायो जायो गोजोननाय थाबाय नोंथां गोजोननाय थाबाय जोबोद मोजां। दे